अ खोनादों ना
ओ खोनादोंना
औ खोनादों
ओ नेटवारकनि एसे प्रब्लेम जाबाय दं माने आंना
ओ मा खामदों दालाय? ओ आङो जिरायना दङ
अ दङ आंबो इदिनो मोना बिदिनि ओरैनो दसे बेरायदो
आ ओम फ्राय
ओमफ्राय दिनै मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै
औ
ओं माने जानबुं ओ जानबुंनि सायाव सावरायनोसै नङा मबाइल
औ
बि ब्ला नोङो फोरमायदो मबाइल नि बागै जेनेबा जानबुंनि बागै माबायदिहै माने जोंनि समाज जाव बा सुबुं सुबुंफोरखौ माबायदि हेफाजाब होयो बा खहा होयो बेफोरबायदि
औ ओ मबाइलनि मबाइल होनोब्ला माने मबाइल फन होनोबा दायो माने ओ दानि दिनावथ' मबाइल नङाबानो जाया मोनसे इदिनो जोंनि बाजि द'जि जौखोन्दो खामानिया मबाइल नङाबानो जाया होननानै बुंजायो आरो जोङो माहोन गाससिबो खामानिया मबाइलजोंनो जाजोबो दानि जुगाव जायननाव जोङो ओ जेरै फरायनायनि लाना फरायनाय दङ बे
माबा मोनसे ओंखाम ओंख्रि संनायनि
औ खौरां लाहरनाय जेनेबा बा गोजाननि आलासिफोरजों
उम आ आरो जेनेबा माने माबा मोनसे बुस्थु ओ बे मबाइलनि एप्सनि गेजेरजों माबा मोनसे अर्डार होनाय बा बिहरनाय आरो दानिया थ' गेस फैजोब्बाय नालाय गेस बुकिं खालामनाय बेफोरबाय दि गास सिबो खामानिया माव मबाइलनि गेजेरजों जाजोबो आरो दानिया ओंखायनो मबाइल फना ओ मोजां होनजायो आरो माखासे आयदायाव गार जिबो जानो हागौ माने
ओमफ्राय फंबाय ओ फंबाय ओ मबाइल फना फरायसाफोरनि जिउआवहाय माबायदि गोहोम खोलैनायखौ नों नुनो मोनो।
औ फरायसाफोरनि जिउआव फरायसाफोरनि जिउआव होनबा माने फरायसाफोरा बिदिनो गावसिनि सा ओ माने गावसोरनि सिमा हिसाबै सिमानि सिङाव थानानै सिमा बारनो नाङा आरो माने बेखौ बाहायनायाव बिदिनो गाव गावसोर सोरो जेनेबा गाव गाबागाव हमथानानै बाहायनांगौ बे जेरै ओ उम मबाइल फननि गेजेरजों माखासे सोंलुनि फिननाय नागिरनाय बा फरायनायाव हेफाजाब लानाय बायदिसिना बे इउटुब एप ओ बा गुबुन एपनि गेजेरजों सोलोंनाय ला लानो हा हायो आरो। बेबायदि आरो माखासे फरायसाफोर जा उन्दै उन्दै गथ'फोर बेफोरबायदि। जेनेबा उन्दै बैसोआव मबा मबाइल लायोबा बिसोरना माने भिडिय' बेफोरबा माखासे माबाफोरखौ नायनाय नै गेम गेलेनाय मा नाय बेफोराव बिसिनि समा ओरैनो थाङो आरो।
उम आरो बेफोरखौ गेलेनाय जेला हुदा खा खालामो अब्ला बेनिफ्राय माने जानगार जानो हाया नङा होमबा?
ओं बिनिफ्राय जानगार जानो हाया आरो जे बिसोरो अभार बांद्राय बेखौ मबाइल फनखौ नायबाय थायोबा माने बिसनि मेगन बायदिसिना गाज्रि जानो बिदि जायो आरो। रो
उम उम। बांद्राय उन्दै गथ'नो मबाइल होबाय थाबाबो माने मोनसे बेराम जायो बेखौ जोङो मोनथियो आरो माने नुदोबो।
औ
माने गथ'आहाय उन्दै गथ'नो बिदि मबाइल होनानै दोनबथाय गथ'आ मबाइलनि राव मबाइलाव माने जा भिडअ स भिडिअ दामहयो बेखौल' माने बुंनो हायो। खिन्थु माने सरासनस्रा माने मोगथाङाव जायोमोन जाय जेनेबा सोरबा लोगोफोर लोगो बिदि मोनबा लोगो मोनबाथाय बिसोरजों रायज्लायनायाव उसुबिदा जायो आरो। बे गथ'आ थाबायनाय बा रायलायनाय बिदियावहाय गथ'आ उसुबिदा जाहैयो। माने जोङो नुनो मोनदो आरो बिदि मोगथाङावहाय।
ओ माने देहायारि आयदायाव आरो ना?
ओ ओ‌ ओ
इबेयो जेनेबा मबाइल नायै- नायै बियो बिनि देहाया एसे फ्रात फ्रिद जानाय नंला जा गेलेनायनि ओ जा गथ' माखासेफ्रा गेलेनाया उम बारनाय गेलेनाय उम मुखुब जानानै थायो बेफोरनि आयदायाव बे मबाइल नायग्राया एसे उम
नोरजिया जाहोयो लोरबां जाहोयो।
अ लोरबां जाहैयो आरो।
औ
नों- नोंथाङालाय मा सानो बे मबाइल फना माबायदि गारजि?
ओ ओ ओ आंथ' बिदि आंथ' बिदि होननो हाया माने बेयो गावबा गावनि सायावसो सोनारो। जुदि गावनि मोनसे सिमानि गेजेराव बाहायोबाथाय बेयो मोजां। आरो सिमानि बाहेराव जायोबाथाय गासिबो मुवायानो माने खहा खालामो देहा जा बा गोसो बेफोरबायदि माबायावहाय खहा खालामो आरो बेनिखायनो गासिबो बेस बेसादानो मोनसे सिमानि गेजेराव थानाया मोजां। जेरै सोलोंथाइ लानायावबो बुहुत हेफाजाब होयो। ओमफ्रायो गावनि केेरियार निस जि जौगानाय बेफोर माबायावबो बिथिङावबो हेफाजाब होयो आजिखालि इउटुब बेफोरबायदि खुलिनानै मबाइलजोंनो केमेरा बिदि खालामनाय गोबां माने जौगानो हादो थां मुलुग गोजान गोजान जाय गा बेरायनो हादों बेफोरबायदि दि आरो रां खामायनो हादो‌। बेबायदि ओमफ्राय सोरबा बायदिया मोजां खामानियाव बाहायो सोरबा बायदिया गाज्रि खामानियाव बाहायो। गाज्रि खामानियाव औ
ह।
मफ्राय औ।
दा माने ओ मोजां खामानिनिखौथ' खोन्थाबा आरो मा मा खहा जानो हागौ मबाइल फननि बांद्राय बाहायनाय बा मबाइल फननि गेजेरजों बाहायनायजों
औ सरासनस्रायै दा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बांसिनानो माने मबाइल बाहायनाय जाबाय नङा होमबा जानबुं- खौहाय फरायसाफोर बेफोरनि मादाव फरायसाफोरा बांसिन गोहोम खोलैजादों। जोहा बे कर'नानि टाइमावबो बिदिनो मबाइलजों क्लास जानाय जानायावहाय बुहुत माने गथ'फोरा क्लास खौ नागारनानै बांसिनानो माने मबाइलाव मुखुब जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरो माने मोजां जानायनिसोलाय गाज्रिसो जासिन दों। बेबायदिनो सोलोंथाइनि बिथिङाव बियो बबेबा बायदियावहाय मददबो खालामदों आरो अबेबा बायदियावहाय गाज्रि बिथिंजोंबो थांदों। मबाइलाव जों दा किसुमान एन्सारफोरफोरखौ जोङो बा फिननायफोरखौ जों ननायगिरनानै मोनो गोजाननि लानो हायो अबेबा जायगायाव थांनो मोननि एबा नुनो मोननि बेफोरनि सावगारिफोरखौ जों नुनानै मोनथियो सिनायो। गिदिर मानसिफोरफोरखो जोङो मोगथां मुलुगावथ' नुआ खिन्थु मबाइलाव नुनानै जों सिनायनो हायो नोङा होमबा। मोगथां मुलुगजों आरो इउटुबाव बा बिदि मबाइलाव नुनाया माने एखे बायदिनो मोनफ्रामो जोङो। बेफोरबायदिनो।
उम माने जोङो जों माने मा माखासे कलेज बा जा फोरोंनाय फोरों फोरोंनायखौ लानो गोसो बेफोराव माने फरायसालिफोराव थाङाबालानो माने गोजाननि ला फोर फोरों
औ औ औ दा गोबाङानो ओ कचिं बिदि लायालासिनो इउटुबाव बिदि भिडिअ' नायनानैनो आइ ए एस माबा माबि अफिसार जानायखौ जों नुदों नङा होमबा बेफोर माने एक्जाम पोल मबाइल बाहायनायनि। मोजां बाहायोबाथाय नों गावबा गावनो जौगानो हागोन जिउआव दावगानो हागोन। ओं मोजां बाहायाबा आरो गाज्रि जालांगोन।
औ। ओं आंनि बायदिबा माने ओ मबाइल फना बिदिनो सो ओ नांगौ समाव माने सा-सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिखौ थाबैनो मोननो हायो। बेफोरो आरो माखासे ओ आयदाफ्राव गोबां हेफाजाब होयो बेबायदि। मबाइल फननि गेजेर जों आरो
ओ जोङो गोजाननि ओ गोजाननि आलासिफोर बा थांफेरनो मोनि नुफेरनो मोनि जोंनि जि नोङा ओमबा आला सिफोर बिसोरजो माने जोङो आरो गोदानै खौरां लानानै जोंनि सोमोन्दो फोरखो मोजांसिन खालामनो हायो। बेफोरबायदि जों मालाबा थांस स्लाबनो हाया गोजान जायगायाव नङा होमबा। ओम ओ मबाइल जोंनो जोङो खौरां लाहरनो हायो‌ अबबा मोजां गाज्रि बे बेफोरबायदिखोनो मोनथिनो मोनो। बेफोरबायदि
अ
गोबां बि थिङाव हेफाजाबबो होयो। माजान बुङाहाय जोंनि बाहायनायनि सायावस सोनारसै आरो
औ
बिदिब्ला फंबाय दिनैनिस सावरायलायनायखौ फोजोबथ'नोसै नामा?
ओं ओं जागोन दे।
ओं दे गोजोनथों
उ